खोनादोना?
उ
हेलौ हेलौ खोनादों नोंथाङा?
मानोना?
औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
खोनानो मोनाखै नामा औ।
औ एसे नेटनि इसु जालो नामा नोंथां।
हा।
हेल' इसे नेटनि इसु आरो नामा?
मा मा खालामदों नोंथाङालाय हा?
बिदिनो जिराय ओरोयनो जिरायनानै दङो।
ए मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
जोंहा माबा सोमोन दालि। ओ बिनिफ्राय आलु भाजा।
उम।
खोनादों नोंथां ओमफ्राय बिथां औ मा
जोंनिया बिदिनो माबासोमोन जोंना इदिनो आलु फटलसोमोन। खोनादोना? हेलौ।
औ खोनादो नोंसोरखौ।
हेलौ औ औ जों जोंनिया आलु फटलसोमोन।
ओहो मोजां खोनानाय मोनाखै माने मोजां थ्रास्रु फैयाखै माने आवाजआ। खोनादोना?
दा नोंथांखौ आं खोनानो मोनो औ खोनानोमोनो नोंथांखौहाय
औ औ माने आं नोंथांजों मोनसे एसे आयदानिसेयावसो सावरायनो होननानै लादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा फ्रि दङब्ला सावरायजागोन ना?
औ
औ बिदिब्ला जोङो आयदानि सायाव आवगायदोनोसै नामा आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां? औ आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा?
हा
आंनो एसे फोरमायग्रोसै नामा? आयदानि सायाव जे जोंहाओ इन्टारनेट इन्थारनेटनि सायाव लादोंमोन आरोखि आयदाखौ। हेल'औ
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां औ।
औ इन्थारनेटनि जो-जोंहा आङो एसे फोरमायना होगोन जे नोंथांनिसिम औ जोंहा इन्थारनेट दङबोलाथ' गिबियाव गोबां बिदिनो जोंहा औ जोंहा इन्टारनेेटजों ओमफ्राय गोबां बिदिनो जोंहा नै बे गोनोखोनि जुगाव जोंहा इन्टारनेट गैयाब्लानो जोंहा जाया होननानै साननो लाजायोबा जोंहा इनथारनेट गैयाब्लानो जोङो सानसेखौनो थानो हाया नै बिदि जानानै फैबाय आरोखि इनथारनेट जानायनिफ्राय गोबां बिदिनो गोबां सुबुङानो बिदिनो म बाइल नायो बायदिसिना वाट्साप जायखिया माबा मोनसे प्लेटफर्म बाहायनोब्लाबो जोंहा इन्टारनेटनि गोनांथि जायो मबाइलफोराव आरो दाथ' गोबां सुबुंफोरानो मबाइल नङाबा थाया नङा होनब्ला औ साफ्रोमनि आखायावनो मबाइल दङ' दानि जुगावहाय जों औ जों साफ्रोमनि आखायावबो मबाइल नुनो मोनसै आ थिखालावहाय बिदिनो गोबां जोंहा इन्टारनेटनि बिदिनो खामानिफोर माबा मोनसे जोंहा बिदिनो सार्च खालामनाय नैबेफोरावहाय जोंहा गुगोलफोराव गोबां बिदिनो नांगौ जानाय गोबां सार्च खालामनायफोराव बा बिदिनो इउथुब भिडिअ' इन्सटाग्राम, फेसबुक बायदिसिना बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौहाय बाहायनो थाखाय जोंहा इन्टारनेटनि गोनांथि जानायखौ जों मोननो हायोबा जोङो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो आरोखि आरो बिदिनो गोबां जोंहा बिदिनो खामानियाव इनथारनेट गैयाब्ला जोंहा खामानिखौ जाला होननानै सानना लानो हायो बा जायानो जोंहा आरो इनथारनेट नाङा खौहाय इनथारनेटआ गोबां बिदिनो रेहाय होदों बा जोंखौहाय बिदिनो मदद खालामदों जोंनि बिदि ओ गोबां बिदिनो जोंनि एबार बा नैबे जुगनि जोंखौहाय रायजो खुंनायाव गोबां मदद खालाम फादों सोरनोबा बिदिनो गोबां माबाफोर बिदिनो ओ अबावबाफोर लेंहरनो थाखाय बा बिदिनो खामानियाव बाहायनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जोंहा वाटसाबाव मेसेज लिर थाखाय जोंहा इनथारनेटनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला आरो बिदिनो जोंहा गोबां इनथारनेटनि गोनांथि जानायखौ नुनो मोनो हायो जों गुबुन गुबुन बिदिनो रादाबफोर औ रादाबफोर रादाब गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय रादाबफोरखौ जोङो नायनोब्ला इउथुबल' थाबा जाया जोंना इनथारनेटजों इनथारनेटाव जोंहा सरजाब फानांगोन जे जोंहा इनथारनेटआव सरजाबफायोब्ला जों बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोर औ बेफोरखौ जों खोनानो मोननो हायो बा जों मोनथिनो हायो आरोखि इनथारनेटजोंसो जोङो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जों मोनथिनो मोननो हायो आरो इनथारनेटआ जोंखौहाय नै बिदियाव गोबां बिदिनो खै मोजां खालामदों औ माबा मोनसे खामानि बाहायनो थाखाय जोङो अनलाइन बिदिनो फैसाफोर हरनो थाखाय आथिखालाव गोबां बिदिनो गुगोल फे फेथिएम फनफे बेफोरखौ जों बाहायनाय खौ नुनो मोननो हायो नै बे बेफोरो बाहायजानाया बेफोरो बाहायजानाय नङामोन इनथारनेट गैयाब्ला जोंहा इनथारनेटनि दारैसो नै जों बेफोरबायदि फ्लेट फर्म बा एपफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरोखि बेफोरखौ जोङो मोनदांनो मोननो हायो बा जोङो बेफोरनि थाखायसो जों बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननो हायो आरोखि इनथारनेटनि थाखायसो जोंहा नैबे दाथ' जोंहा इनथारनेट गैयाब्लानो जाया गोबां सुबुङानो बिदिनो फेसबुक नायो, इन्सथाग्राम नायो, इउथुब नायो आरो गोबां बिदिनो रांफोर हरनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय ट्रान्सफार खालामनो थाखाय बेफोरखौ जोंहा इन्टारनेटनिनो बाहायथिखौ जोङो नुनो मोना हायो आरोखि आथिखालावहाय गोबां सुबुङानो साफ्रोमबो सुबुङानो इन्टारनेटखौ बाहायो होननो हायो मानोना जोंहा साफ्रोमनि आखयावबो मबाइल थायो मबाइल थाबाय जेब्ला जोंहा इन्टारनेट गैयाब्ला जोंहा ओरैबायदि जायो गोबां बिदिनो जोंहा इन्टारनेट गैयाबा बाहायनो हाया आरोखि
औ औ फिसा खामानि मावनो थाखायबाबो औ फिसा फिसा खामानि मावनो थाखायबाबो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो आजिखालि
जोंनि औ नोंथां आं
औ खोनादों
औ औ इन्टारनेटआ थार माने जोंनि गामियाव बहुद ओ सुबिदा होननानै बुंनो हागोन आरो जों नङा होमबा नोंथां इन्टारनेटखौ मानो होनोबा ओ आगोलनि समाव जोङो इन्टारनेट गैयै समावहाय जोङो माबा मोनसे खामानि मावनोबाबो एबा जेनेबा साख्रिनि बा माबा मोनसे एप्लाइ खालामनोबाबो जों अफलाइन खालामनांगौ जायोमोन दां नाथाय दा ओ अफलाइन ओ इन्टारनेेट मोननाय जों अफलाइन खामानिया माखासे बन्द' जानायखौ नुनो मोनबाय बांसिन इन्टारनेटनि जेरै जोङो इन्टारनेटनि दारा जों खामानिखौ मावनो इजि इजि प्रसेसै मावनो हागासिनो दं नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ साख्रि एप्लाइ खालामनो बा सोरखौबा माबा मोनसे माबा हरनोबाबो नोङो इन्टारनेटनि दारै जोङो थाबैनो खामानि खौ मावनो हायो नङा होमबा जे खामानिखौ जोङो अफलाइनाव सानथाम सानब्रैजों मावनो गोनां जायोमोन बे खामानि कौ जों इन्टारनेटनि हे हेफाजाबजों जोङो दा एसे आधा घन्टा बा एक मिनिटनि गेजेरावनो जों मावनो हायो नङा होमबा दा बिराद इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा होनो दा बिदिनो
औ
आजिखालिथ' इन्टारनेट थानानै जोङो गोजान गोजान माबा मोनसे खोथा खोन्थाहैनोबाबो जों गोजान गोजान दावबायनानै थांनो गोनां जाला
औ
इन्टारनेट मोननानै जोङो दा इन्टारनेटनि दारैनो जोङो फन खालामनानैबाबो खबर हरनो हायो बा मेसेज हरनानैबाबो खौरांखौ हरनो हायो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
इन्टारनेट थांनानै बुंनो हागोन जोङो जोंनि सुबुं माहारिया बिराद गोग्गाथाव
औ औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां दे बुंबाय था ब
औ जोङो खामानिखौ जोङो आगोलाव मावनो हायो खामानिखौबो जोङो दा इन्टारनेट मोननानै मावनो हाबाय।
औ।
जों बुंनो थाङोबा जोङो अफलाइन बे खैथा खामानिखौबो जोङो मावनो गोनां जायोमोन दा इन्टारनेट मोननानै जोङो इन्टारनेटजोंहाय इजि मावनो हाबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
उम। दा ओ स्कुल फरायनायफ्रावबो दा‌ एदमिसन आजिखालिथ' कलेजफ्रावबो एदमिसन खालामनायफ्राबो दा अनलाइनजों न'आव थानानै जोङो इजि एडमिसनफोरखौबो खालामनो हायो नङा होमबा माबा मोनसे खामानि जों फिसा- फिसा खामानि मावनो थाखाय जों बाहेरायाव थाङालासे न'आव थानानैबो जोङो ओ अनलाइन जों इन्टारनेटखौ बाहायनानै जों अनलाइन खामानि फोरखौ मावनो हागासिनो दङ' जेरै नै दा जिरायनानै जोङो इन्टारनेटनि सुबिदाखौ बाहायनानै जोङो रायलायगासिनो दङ' नङा होमबा जों दानि जुगाव जोङो मानसिफोराबो जेनेबा बिमा-बिफा बा बिदा-फंबायफ्रा जों गोजान गोजानाव थाबाबो जोङो मबाइलजों इन्टारनेट बाहायनानै जोङो मोखांजों मोखां नायलायनानै बा फनजों फन रायलायनायावबो जों खाथि थि खाथियाव थालायनाय बायदि बेफोर बायदिबो जोङो रायलायलायनानै जोंनि सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनो हागासिनो दङ' ना। ओ बिनि थाखायनो जों बुंनो हागोन इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बहुद मोजां मोनसे जिनिस आरोखि।
औ।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नेट गैयाबाथाय इसु-उसुबिदा जायो नङा होमबा जेरै जों दा रायलायनायाव एसे खोनायाबानो उसुबिदा नङा होमबा नोंथा।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे इनटारेटनि सावरायनायखौ नोंथांखौ आयदाखौ सावरायना मोजां मोनबाय दा नै जोंना
औ।
समाबो जानानै फैबाय नोंथां।
औ औ जोंहा समाव जाना फैबाय इयुनाव नोंथांजों बेफोर बायदि सम मोनबावब्ला सावरायनो सावरायबावनोसै। दे अब्ला ना नों
औ औ नोंथां जागोन दे।